हेलौ
हेलौ
खुलुमबाय नोंथांसिम
खुलुमबाय।
औ सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामलानायखौ बावहरनाय थाबाय।
मोजाङैनो दंना नोंथाङा?
औ औ दं नोंथाङालाय?
औ आंबो दङ। नोंथाङा फ्रि दङ बाम लायरायनो‌ हागोन ना?
औ औ रायलायजागोन।
औ बिदिब्ला जोङो ओ फाथो आबाद मावनाय फारिखान्थिनि सोमोन्दै लायरायगोन। आं बिनि सोमोन्दै एसे बुंना होनोस सानदों।
औ औ दे।
फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जोङो ओ गुबैयै ओ गिबियावनो हाखौ मोजाङै एवग्रोना लानाय जायो। बेनिफ्राय बेनि उनाव फाथो बेगर लाबोनानै ओ बेखौ फोनाय जायो।
औ
बेयो मोनसे गोरान खेथि माने गोरान आबाद।
ओ ओम
ओमफ्राय बेखौ देरनायसिमहालागै मोजाङै जोथोन लायो जोथोन लानायनि उनावहाय जेब्ला बियो देरो अब्ला बेनि बिलाइफोरखौ खानानै जायो।
औ
फोराननानैबो बेखौ नारजि बनायनानै जायो।
उम उम
दा नोंथाङा बे फाथो आबादखौहाय ओ मावनायनि मा मा मुलाम्फा दं बुंनो हागोन ना?
औ औ माने ओ फाथो आबाद मावनायनि गेजेरजों माने जेनेबा जोंङो फाथोनिफ्राय जोंङो दिरुं बानायनाय जायो आरो फाथो ओ फाथो दिरुंजोंनो जेनेबा ओ बस्थाफोरबो हेबनाय जायो आरोना। बेफोरनि गेजेरजों माने ओ मुलाम्फा जायो आरो जेनेबा बे फाथो आबादखौ जायोबो फाथो फाथोखौ जायोब्ला जेनेबा ओ बेमार आजारफोरखौबो माने खारो होनो आरोना।
इनिफ्राय फाथो फानथोनिफ्रायनो फाथो माने फा थोस ओद ओ जिहेथु बेखौहाय बिलाइफोरखौ खाखांनायनि उनावहाय फाथो ओ जिथु माबा ओंखारोना फाथो सेना होनो होनना बुंङो नामा? ओ बेजोंबो अबेजोंबो फाथोनि बिफांजोंबो माने ओ न'फोरबो लुनाय जायो। माने न'नि इजुर हानि हानि इन्जुरबो बानायनाय जायो।
औ औ
औ बेनि सोमोन्दै नोंथांङा एसे बुंगोन नामा?
अ जोंनिथिंथ' बेबायदि माने आं न' बानायनायखौ नुवाखै जेनेबा ओ फ-फरायनो मोनदोआरो बेखो बे फाथोसेनाजों दा न' लुयोमोन होननानै।
औ नंगौ नंगौ नोंगौ।
नोंथांमोननिथिंबो ओ औ औ औ बेे नोंथांमोननिथिंबो दाबो माने बेफोरबायदि दि न' बानायनाय जायो नामा?
औ नंगौ ओ बुंनो थाङोब्ला बेफोरो जेनेबा औवा जायनियावहाय औवाफोरखौ मोननो थाङा बेबायदि जायगायावहाय हिम बे फाथोनि ओ फाथो सेनाखौ बाहायनाय जायो।
अऔ आरो ओ बे फाथो सेना जोंनो जेनेबा बेराबो दुमनाय जायो ना?
औ नंगौ। बेराबो होनाय जायो।
नोंथांमोननिथिं बे बेरा होनाय खान्थिया गैगोनना गैया जेनेबा?
जोंनिथिंथ' बेफोरबायदिखौ नुनो थांला। थेवबो सिगांनि समाव होनाय फोरखौ जोंङो
ओं औ औ ओ बेनिफ्राय ओ नोंथांमोननिथिं दाबो माने फाथो आबादखौ मावो ना?
फाथो आबादनि मावनाया ओ जोंनियाव जोबोद खम जाबोबाय। जानो आन्था ओरैनो एसे से एनै फोनाय जायो।
उम उम
बेफोरो जाहैबाय ओ जेनेबा दानि गोदान आदबनि ओ गोबां गुबुन गुबुन गोदान गोदान आबादफोर ओंखारनायनि जाहोनाव बे फाथो आबाद मावनाया जोंनि जायगायावहाय जोबोद खम जाबोनायखौ नुनो मोनो
उम उम माने आं आथिखालाव बुंनो थांबाथाय फाथोआ मोनसे ओ फालांगि महरैसो जाबोबाय आरोना बे फाथोखौनो गायो गायनानै बेनि उनाव हाथाइ-हाथाय बाजाराव माने फाननायखौ नुनो मोननाय जाबाय जायनि गेजेरजों रांखान्थियारि जेनेबा मदद मोनो आरो
औ नंगौ
औ
फाथोनि गेजेरजोंनो जोङो
औ
ओ नारजिखौबो मोननो हायो फाथो बिलाइखौ खौ खानानै ओ गोरान फोराननानैहाय बेयो जेब्ला रान ओ बेयो राननायखौ नारजि होनना बुङो नारजिया बो मोनसे ओ जों
गोथाव जा दङ आरोना
औ बर' समाजनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनसे मोजां जाग्रा मुवा आरो नोंथाङा बे आ नारजि ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
ओ औ जोंनाथ' नारजि ओंख्रिखौ जानो थाखाय माने गिबियावनो फाथोखौ फोराननानै लाग्रोयो माने ओ फाथोखौ खाबाय बेनि उनाव सानदुङाव मोजाङैनो फोरानना लायो लानानै जेबोला फाथोआ रानो अबोला फाथोआ रानो अब्ला बेखौ माने ओ जोंनाबा बस्था बा मबेबा मोजां जायगायाव माने बेखौ दोनो आरो जेब्ला जानो जानो लुुबैयो बेखौ औम अब्ला माने मोजाय सायबाय सायनानै बेनि उनाव दैयाव दसेसमनि थाखाय सोमनानै दोनो सोमना दोननानै बेनि उनाव ओ बेबाया रुय-रुइबाथाय आरो मा होनो खायसे जायगायाव माने बेखौ सिफ्लेखानानै माबायो आरोना सङो खिन्थु जोंना ओ दडायरेक्ट बिदि माबानाय गैया बिलाइखौ सायो सायनानै ओ खारदैजों रुइहोयो रुइहोनानै बेनि उनाव जुदि बेदर बा ना होयोबा बेखौ एवफ्रामग्रोना लानाय जायो एवफ्रामना लाखांनायनि उनावसो बेनि उनाव नारजिया जेब्ला रुइयो ओ रुइयो बेनि उनाव सागनजों सायो सानानै बिनि उनाव नाखौबो बेदरखौ होनानै संनाय जायो आरोना बेनिफ्राय मस्ला मस्लिबो होनाय जायो एसे
औ नोंथाङा जे बुंदों ओ जेनेबा सोमना दोननायबो जायो आरो सोमा लासिनोबो संनाय जायो नोंगौ बेयो माने गोबां नारजिखौबो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमै जानो हायो आरो जेरैहाय नारजि दोलो होना बुङो नारजि ओंख्रि बुङो आरो नारजिखौहाय बिदिनो फ्राय एवफ्रामनानैबो जानाय जायो आरो जेरैहाय नारजि दोलोखौ जानो थाखाय होयोब्ला नारजिखौहाय बिदिनो सोमहाबनानै संनाय जायो सोमहामनानै रुइहोना संनाय आमफ्रायो नारजि जेनेबा नारजि दोलो नङि मोनसे थायोना जों बेखौहाय सङोब्ला माने डाइरेक्ट गथायैनो होनाय जायो आरो नारजि बिलाइखौहाय आमफ्राय बिदिनो गोरान एवनायावबो नारजि बिलाइखौहाय बिदि सोमलाय लयो खोमा आंनि बायदिबा
औ औ
खौहाय डाइरेक्ट गथा गथायैनो माने फ्राइ खालामनाय जायो आरो गोरान एवनानै थावजों हाय जानाय जायो आरो
औ बेनिफ्राय ओ मा होनो नोंथांमोननिथिं आरो बै फाथो बिलाइखौ जायो दा माने बे जे गोथाङै जे जायो हेलौ औ नोंथाङा बे जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ फाथो फाथोखौहाय बिदिनो आथिखालावथ थावनि बिबाङा गोबाङैनो गोहोम खोख्लैबाय नङा होमबा ओ थावनि थावजोंहाय एवनानै जानाय आरो बिदै होनानै संना जानाय
औ
दि मोननो हायो
औ औ ओ बे थाव जानाय जे बुं औ बुंलाय नोंथाङा
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे जेनेबा फाथोखौनो फाथोआनोथ फोराननायनि उनावहाय नारजि जायो नङा होमबा बे नारजिखौ लानानै नै माखासे फोथायनायफोरबो दङ नोंथाङा बे फोथायनायनि सोमोन्दै
औ औ ओ बे नारजिखौ माने जेब्ला मानसिफोर थैयो मानसि थैयोना नखराव मानसि थैयोब्ला माने अ सावनानै फैखांनायनि उनाव माने ओब उ उ जेनेबा बे सावखांनानै फैनायनि उनाव लामायाव नारजिखौ दोनो नारजिखौ दोननानै माने अ अर खौ दांनानै नारजिखौ दांनाय जायो आरोना बे खान्थिया माने ओ गुबुनाव गैयाबो जानो हायो माने आं गुबुन जायगायावसो नुदों आरो ना आंबो जोंनि जायगायाव माने बेखौ आं नुवाखै बिदि खालामनाय आरो ओ जेनेबा जेबोब्ला दहा दहा जे बे दावहा हेगारखालिबो जोंना नार्जि जानाय जायो आरो ना बे नारजि जानायनि गेजेरजों माने मानसि थैनायखौ माने नखरनिफ्राय जेनेबा नों जोंनि सुबुं नंला होननानै माने ओ साननानै लानाय जायो आरोना बिदि औ बिदाय होनाय दे नोंथांमोननिथिंबो माबादि फोथायनाय दङ बेखौ लानानै
नंगौ बुंनो थाङोब्ला ओ एखेयानो होननानै बुंनांगोन ओ बे फोथायनायनि गेजेरजों जोंनियावबो ओ बे नारजि अरगारनाय बे हुदाया दङ
औ औ आरो बे नारजिखौ ला हेलौ औ बुंलाय दे नोंथाङा हेलौ
हेल औ बुंलाय नोंथाङा।
औ माने बे औ औ बे नारजिखौ माने जेब्ला मानसि थैयो बोसोरसे ना मा मोनजाया होननानै माने फोथायनाय दङ आरोना बे मानसि थैखांनायनि उनाव। हेलौ खोनादों ना नोंथाङा औ आं बे खिनिखौल' मिथिगौ माने। हेलौ
औ नंगौ। अ बे समाव जोंना समानै समा जानानै फैबाय। दा नोंथांसिम बे खिनिखौ ओ बाथ्राखौ मोननो हानानै ओ जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ औ गोजोन्थों।